हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ' नोंथां?
आंथ' दायो ओरैनो दंथ'यो।
औ अब्ला नोंथाङा आं जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा? औ नोंथाङा आं मोनसे टपिको सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन।
औ अब्ला टपिकखौ जोंङो लानोसै फिथाइ सामथायाइनि सायाव नंङा होनोमबा नोंथां?
औ दे
औ ओ फिथाइ सामथायाइखौ माने नोंथाङा फिथाइ सामथाइ खौहायो मा माखौ जानानै मोजां मोनो बा नोंथांनि जायगायावहाय मा मा
ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा गासैखौ मोजांङानो मोनो मोननाया बेनि सायाव खान्थालखौबो मोजां मोनो। आं खान्थाल खौ बांद्राय गोथांखौ जानो मोजां मोनो आरो।
औ।
मोनबाथाय एसे बोरैबा मोनो आरो
औ।
आरो थाइजौआबो इदिनो गोथाव। ओम ओमफ्राय बे रैमालि दङना रैमालि
औ औ।
औ बेखौ मोजां मोनो।
औ।
बाखि बिदिनो नर्मेलिथ' गासैबो मोजाङानो मोजाङा।
औ।
औ।
ओरैनो हेल्थ फोरनि हेल्थफोरनि थाखाय नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जाबा मोजां जागौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हेल्थनि थाखायथ' अर्गानिक ना बले माने मा होनो बेखौ ओ बै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बिदि आफेल आंगुर मायबा
गुबुन रायजोदाय फैनायबाबो ओरैनो अर्गेनिकबाबो जागोन दे नोंथाङ। नोंथाङा फोरमायबानो औ
ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि अर्गानिकआव जोंनि न'आवनो थायो
बे मा होनो इखौ ओ सामफ्रामना मा होनो?
औ औ
जोंनिथिं दे होनो आरो
औ
औ ओरैनो एसामिसाव मधुरियामजे होनो।
औ
औ बेथ' बिराद भिटामिन ना खोनानाय बुंनाय मानसिफोरखौ बुंनाय खोनायो आरो आफपेल थाइथामनि थाइसेयावनो भिटामिन थायो होनना
औ औ औ।
ओमफ्राय आरो बै दालिम बुङोना मोनसे
औ
औ बेबोथ' जोंनि न'आवनो थायो आरो गुबुन रायजोनि फ्राबो फैयो फैनाया।
औ
ओमफ्राय बांद्राय न'निखोनो मोजां नाङो आंहा इखौ जानानै।
औ औ।
उम।
निया जिनाखि मेडिसिन तिडिसिन होनाय बेफोरबायदि थाया नालाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ
औ
ओमफ्राय ओरैनो आरो जोंनि बे थालिरफोराथ' दंआनो भिटामिन। बे मालफबथालि होननाया जोंनि थिंथ' बिराद गिदिर गिदिर बागानबो बानायो इनि
औ
ओमफ्राय गुबुन रायजोआवबो हरो।
औ
बेफोरो बेफोरखौबो माने बांसिन मोजां भिटामिन मोननाय बायदि मोनो आरो आं।
औ
बेनिफ्राय भिटामिन बुङोबा आरो बेबायदि फिथाइ जोंनि अर्गानिकआवथ' गैलानो बुंजायो।
औ
ओमफ्राय बे गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायानो बांसिन दाथ' बाजाराव मार्केटाव बांसिन। जोंनि अर्गानिकआ खमायबायानो।
औ औ
औ बे गुबुन रायजोनियानो आफेलनो आंगुर बिदिनो मा होनो ड्रागन फ्रुइट स्ट्रबेरि बायदि बायदि गोबां दं आरोना।
औ
उम। ओमफ्राय दा नोंथाङा बिदिबा माखौ बेसि माने भिटामिन थानाय बायदि मोनो आरो अर्गानिक हिसाबै
औ अर्गानिक हिसाबैथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरै दालिमफोराबो न'फोरावनो थायो फायनो नाथाय खायसे खायसेनाव थाया नङा होनबा नोंथां औ दालिम जायोब्ला जोंहा जेरैह जोंनि देहायावहाय जोङ फुरथि मोनो थै मोनो नङा होनबा नोंथां औ नोंथां हेलौ खोनादों ना औ जेरै जोङो दालिम फिथाइ होनोब्लाथ' औ दालिम फिथाइथ' जोंनिया जोंनि जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां नङा होनबा
औ नंगौ
औ जेरावहाय जोंनि देहायाव माने बे दालिम फिथाइखौ जायोब्ला जोङो थै मोनो। होननानै थै जायो होननानै जोङो मिथियो नङा होनबा नोंथां। जेरै जों जानानै बि मिथियो नङा होनबा।
औ
औ बिनिफ्राय आरो जोङो अर्गेनिक होनोब्लासो जोङो थाइजौआबो जोंनि थाखायहाय जाबा जोबोद मोजां होननाय। जों मिथियो नङा होनबा।
औ
औ थाइजौआवहाय जोङो ए भिटामिन ना मा बेफोरबायदि बिदि थानाय बिदिखौ जोङो मिथियो जेरावहाय जोंनि मेगननि नि थाखाय मोजां होननानै जों मिथियो आरोना थाइजौखौ जायोब्ला
औ औ
औ बिनिफ्राय आरो अर्गेनिक बुस्थु माने जोंनि देहानि थाखाय माने फिथाइ सामथायाइया जोंनि थाखाय खोब मुलाम्फा गोनाङानो होनजायो नङा होनबा नोंथां जेरैबो बेखार होनजायो जेरावहाय जोङो आन होन थालिर होन बेफोरो बायदियाबो जोंनि थाखाय जों मोजाङानो होनजायो नङा हबा बेफोर जाहैबाय मोनसे फ्रुइटस बायदिसिना नालाय नङा होनबा
औ
जेरावहाय जोङो गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैयोब्लाबो जोंनिया आरो दाथ' जोंनि जायगायावनो दड्रागन बायदिसिना बेफोरबायदि फिथाइखौबो स्ट्रबेरि बेफोरबायदिखौबो जों गायनायखौ नुयो नङा होनबा नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेल' नोंथाङा खोनायाखै नामा नोंथां औ औ बेहाय जोंनि जायगायावनो औ गुबुन जायगानि फैयाबो जोंनि जायगायावनो ड्रागन फिथाइ बायदिसिनाफोरखौ जों गायो नङा होनबा खेथि खालामो औ बिनिफ्राय जोङो दाथ' जोंनि जायगायावनो बो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाययानो जेरैहाय जोङो वाटारमेलन होन स्ट्रबेरि दड्रागन फ्रुइटस बिदिनो गोबां फि फिथाइ सामथायाइखौबो जोंनिायावनो मोनजोबनाय जाबाय आरो ना नोंथां जेरै आफेल फिथाइ जोङो न'आवनो औ गायनानै लानाय नुयो सोरखौबा सोरखौबा नङा होनबा नोंथां
औ औ नुयो नुयो
आफपेल फिथाइखौहायो जोंनि जायगायावहाय गायनायखौहायो नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय फ्रुइस आरो जोंना मुदुफुल फिथाइफोराबो जोंनि मोखांफोरनि थाखाय मोजां। नङा होनबा नोंथां? आरो औ ल औ नारें खारजि आरो बे मदुफुल फिथाइ बेफोरबायदिजोंथ' गोबां क्रिम बायदिसिना बेफोरबायदिबो बानायनाय जायो। नङा होनोमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
औ। आरो नोंथाङा मा मा फिथाइफोरनि नाम मिथिबावो ओरैनो
आरो मोनसे दंबावो जोंनि औ आं मिथिनायाव आरो मोनसे दंबावो जोंनि लकेल हिसाबै बै आमलखि आमला ना मा होनो
औ औ औ दङ नोंथां
औ बेबोथ' बिराद मोजां फिथाइ ना भिटामिन गोनां
औ भिटामिन बेबो औ खानायफोरनि थाखायबो मोजांफैया नोंथां
औ औ
औ।
ओरैनो जानायाव एखौ एसे गोखा मोनो।
औ।
मोन मोनबाबो माने बिराद देहानि थाखाय मोजां आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ।
औ। ओरैनो नोंथांङा फ्रुइटसफोरनि नामफोर बुंनो हागोन। हेल' नोंथां। हेल' हेल' नोंथां
माने
औ।
औ दे बुंलाय।
बुंबाथ' ए बे
नोंथांनिखौ आंङो मोजां खोनाफैयाखै नोंथां। औ
आरो नोंनि वारमिलन
औ।
बेखौथ ' मोजांङाथ'
औ। हेल' हेल' नोंथांखौ मोजां खोनाफैयाखै आंङो। हेल' हेल' नोंथां जोंहा समाबो जानानै
आं खोना गासिनो नोंथांङा खोनादों नना खोना?
औ नों जोंहा समाबो जाना फैबाय होनदां नोंथां। बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनि औ
औ औ दे